हेलौ औ नोंथां खोनादों नं ओ
औ खोनादों
औ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंनाा
औ दं
औ औ ओमफ्राय जोंङो मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना औ जोंना टपिकआ होनोब्ला बर'फोरनि ओंख्रि मुंदांखा नार्जिजों अमा बेदर आरो सबायजों साम' बेफोरनि ओंख्रि आरो जोंनि माबायदियै बानायो माने माबायदियै सङो बेफोरखौ एसे खोन्थानानै होदो नोंथाङा अनलाजों दाउजोंखौनो खोनन्थानानै होदो दे
अनलाजोंदाव अनलाजों दावजोंखौ अनलाजों दावजोंआ जाबाय बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय ओंख्रि बेखौहाय ना बर'फोराहाय माइ माइरंखौहाय जाय जायखिजाया माइरंबाबो जायो आरोना ओमफाय बेलेग रेसन माइरंनि अनगायै बे माइरंखौहाय रनजित माइरं माइब्रा माइरं बिदिनो बेलेग बेलेग माइरं थायोना बेखौहाय फार्स्टआवहाय दैयाव सोम ग्रोना लायो आरो। दैयाव सोम दैयाव सोमनानै बे बेखौ दसे गोबाव रुइहोयो रुइहोनानै बेखौहाय उवालाव उवालाव देनाय जायो ओमफ्राय आजिखालिथ' मिक्सि दङ बेलेक बेलेक ग्रेन ग्रेनडारफोरावहाय अनो। ओमफ्राय बेखौ उनखांनानैहाय माने बेखौ दाउजों संगोन नालाय दाउ खौथ' सिगाङावहाय गोदा गोरनानै लाग ग्रोबाय गोदा गोरनानै बेखौहाय थाव मस थाव सेरनानै मस्ला मस्लि लि बायदिसिना हरनानै बेखौ बेदर एवना लाग्रोबाय बेदरखौ बेदरखौ एवना लानानै बेदरखो एवना लानानैहाय जेब्ला बे बेदरा इसे एवजानाया मोजां जायो अब अब्ला दै हरसिगोन दै हरनानै बेखौहाय दसे गोबाव गोदो होसिगोन आरो ओरैहाय फारसे अनला देनानै लानाया अनला खौथ' उवालाव देना लाबायना ववाल जा मेक्सि जा ओमफफ्राय बे अन गुन्दैखौहाय माने जेब्ला बै बेदरा गोदौवोना ग्लब ग्लब अब्ला बे अन गुन्दैखौहाय आखाइजों फारसेखै खोस्लि एरनानै फ्रि फ्रि हरसिगोन आरो ओमफ्राय दानाथ' बांसिनानो माने दैयावबो अन गुन्दैखौहाय गलायनासो लाग्रोखायोना अन गुन्दै खौखौ गलायनानै डाइरेक्टलि जों गलायखानानै हरो।
औ औ।
हरनानै बेखौहाय बिदिनो गोबाव गोदौ अनलाखौ उरबाय थासि थागोन जाहाथे बियो गोदोआ उराबाथ' बियो गोदोगोन ना? ोन उरनानै ओमफ्राय मोनजासिम बिदिनो गोदो होबाय थासिगोन आरो जेब्ला अनलाया अनलाया मोजां गोदौओ अब्ला बेखौहाय दुन्दिया बिदिनो गंगार दुन्दिया बायदिसिना होनानै
औ औ।
खांसिगोन आरो
औ औ। औ। नोंथाङा होमबा खारै बानायनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होदो?
खारैखौ अ आंना दहाय थालांदोंना खारै होनाया बावगारलांदों खारैया जाबाय खारैखौहाय मुदुफुल दंफां मुदुफुल दंफां दंफांआ बो जायो मदुफुल दंफांखौ दानफायनानै बेखौ फोरानो
औ औ
फोराननानै रानबाथाय बेखौ अराव सावनानै बिदिनो हांगार बायदि जाबा हाथफ्ला जाबाथाय बेखौहाय- लाद माला माबा खालामसिगोन आरोना लावदुम दै सोमनानै औ ओमफ्रायो खा खारैखौहाय थालिर फस्ला फालिर बिफांजोंबो बानायो।
औ औ।
ओमफ्राय आं बिसोर मोननैखौल' मिथिया
औ औ जेरै ओ ओ सबाय सबायखौबो बानायनाय
अ सबाय ओं बे सबाया थालांदों सबायखौबो बानायनाय जायो ओं सावनानै ओमफ्राय बेखौहाय खुरि खन्थ्राफोरावहाय सरगारनानै लासिगोन आरो सरगारनानै इदिनो गोबावनि गोबावनि थाखाय थिनानै दोनसिगोन ब फोराव सोनानै दोनो। ओमफ्राय बेखौ नों जेब्ला खारैनि ओंख्रि जानो गोसो जादों अब्ला बेखौहाय सरनानै माने हरनो हासिगोन आरो जेरै अनलायाव हर हरनो हायो सबाय
औ औ औ औ औ जोंनिया दायो ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय अनला ओंख्रिफ्रा आ जोबोद ओ मुंदांखा जालांबाय आरो। जेरै मुंदां ओंख्रि होनोब्ला बर'नि ओ अनलाजों दाउ आरो नारजिजों अमा बेदर। आरो सबायजों साम'। बेफोरो जाहैबाय बर' मुंदांखा ओंख्रि। जेरै ओ नारजि ओंख्रि बेफोरखौ जोङो संनायफ्रावहाय जेरै ओ फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो। फाथो बिफांनिफ्राय जेरै फाथो बिफांखौ जोङो दैज्लां बोथोराव ओ गायनायनि आरो ओ गायनाय जायो आरो बेखौ ओ ओ बिलाइखौ जोङो खानानै सान्दुङावहाय गोबां फोराननाय जायो। फोरानखांनायनि उनाव जोङो नारजिखौहाय बस्थाफोरावहाय सोनानै दोनो। बेनि उनावहाय जोङो खारै ओंख्रि ओ एबा नारजि ओंख्रि संनो गोसो जायोब्ला जोङो ओ नारजिफोरखौ जोङो दैयाव सोमग्रोनायनि उनावहाय मिहि मिहि हाफ्लेनानै जोङो ओ बेखौहाय ओ दोनग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय ओ माजों जानो गोसो जेरै अमा बेदर अमा बेदरजों जायोब्ला जोंहा अ अमा बेदरजों बिजों सङोब्ला जोंहा जोबोर गोथ जायो बेनि उनावहाय जोंहा आ उम औ आरो ओ ओ अमा बेदरखौ एवखांखांनायनि उनावहाय जोंहा नारजिफोरखौ ना नार्जि ओंख्रिखौ ओ जोंहा ओ ओङ साराय एबा मोनसे ओ थौआवहाय जोंहा ओ गोदौ होखांनायनि उनावहाय जोङो गोदौ होखांनायनि उनावहाय ओ एबा गोदौ होनानै बेवहाय सागं सानांगौ ओ एबा गेब्ले होनांगौ दोखो दोखोनो आरो लोगोसे खारैबो होनांगौ अह बेनि उनावहाय जोंहा गेब्लेखांखांनायनि उनावहाय ककु कोव जेरावहाय होयो अमा बेदर एवफ्रामनानै लुनाय ओ साराय बेयावहाय जोङो बेखौहाय ओ लुनानै होनांगौ बेनि उनाव बेवहाय जोङा आ द'स मिनितबा पन्द्र' मिनितनि उनावहाय बेखौ मोजां गोदोउ होखांनायनि उनावहाय जोंहा आहा दुनदिया दंब्ला गंगार दुन्दि बायदिखौ होनानै जोंहा आ मोननाय बायदि खालामहैयो एबा गो गोथावै जोङो जानो हायो आरो लोगोसे ओ साम' साम'जों सबायाइ ओ ओंख्रि संनायावबो जोंहा बेफोरबायदिनो खारैजों संनाय जायो जेरै ओ साम'बो साम' होनोब्ला जोंहा साम'खौ दैयावहाय मोननो हायो ओ जेरै फुख्रि दैमा बेफोराव जोंहा साम'खौ मोननो हायो औ साम'आ जोंहा मोननै बा मोनथाम थायो ओ जाग्रा सामाव जेरै साम' गोलाव साम' लदाय आरो साम' खिंखिरि बायदिफोर थायो ओ जोंहा बांसिन जायो होनबा जोंहा साम गोलाव बोजायो साम गोलावबो जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा सामखौ बो बिजौखौ दानसनानै जोंहा फार्स्ट वनो बिजौखौ दानसखांबाय एबा ओ बिनि दा खनि एबा ओ खोब्राखौहाय एरखनांगौ बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय मोजाङै सुखांनानै खेबथाम खेब्रै सुखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ जाजानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ मोनसे बेखौहाय एवफ्रामनानै एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोंहा ऐ नारजि सबाय ओंख्रियावहाय जोंहा होसननो हायो। दा बे उनावहाय जोङो सबाय ओख्रिखौ होखानायनि उ उनावहाय ओ जोंहा ओ बिस मिनिट बा आ आधा घन्टासो मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनावहाय जोंहा जाजानाय महराव फैयो। ओ बेफोरनो आरो बर'निफोरनि ओ मुंदांखा ओंख्रि होनोब्ला बरफोरनि मुंदांखा ओं ख्रि होनोब्ला ओ दायो गोबां ओ गोजौ ओ थाखोसिम सहैनो हाबाय जेरै जोङो बुंनो हायो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ रेस्टुरेन्ट दखान बायदि बायदि ओ गिदिर गिदिर दखान हटेल बायदि फोरावबो जोंहा ओ बेफोरबायदि ओंख्रि बरनि मुंदांखा ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ गोरलैयैनो मोननो हासै। बेफोरबायदियाव ओ दायो ओ गोबां गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो ओ बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ संनो हमसै जेरै हारसा बांगाल बायदि बायदि हटेलफोरावबो जोङो बेफोरबायदिखौ ओ मोननो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां ।औ औ। आरो ओ जोंहा बेफोरबायदिखौ ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन हारिफोरनि सुबुंफ्राबो ओ जायो। एबा डाइरेक्ट मिथि फिनो हायो जे बियो बरनि ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ एबा नारजिजों अमा एबा सबायाइजों साम' ओंख्रि होनोब्ला जोंहा औ बर'नि ओंख्रि होननानै गासिबो सिनायो एबा जानोबो गोथाव मोनो। मानसिफ्रा बर'फोराथ' बेफोरबायदिखौ जाखायआानोसै लोगोसेयैनो गुबुन हारिफोर ाबो जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिथिनो मोनोदि गिदिर गिदिर हटेलफोरावहाय जोङो जेरैबायदि मोनो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहायबो जेरैबायदि मोनो एबा जोङो गोरलैयैनो मोनजायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ बर'नि ओंख्रिफोरखौ जोङो मिथिनो हायो जे बियो मोनसे गोजौ थाखोसि जेनेबा मुंदांखा महर मोनहैबाय होननानै बिनि थाखाय माने बर'नि ओंख्रियाबो ओ
औ
मुंदांखा जाबाय आरो ना आरो लोगोसे जोंनि आ हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो संबोना संनानै जाबोबाय थानाय खारै ओंख्रि बे फोरो थायो मुंदांखा मुंदांखा जाबाय आरो लोगोसेैनो जोङो खारै ओंख्रिफोरखौ मोजां जानो गोथाव जायो लोगोसेयैनो जोङो खारै ओंख्रि फोर जोङो माबा मोनसे गेस गेस बायदि बायदि जायोब्ला जों खारै ओंख्रिफोरखौ जानो हायो औ गेस जानाय बायदि बायदि ओ माबा मोनसे बेदर फिसा जानानै जोङो खुगा आलायल' मोननाय बायदिफोरावहाय जोङो खारै ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला मोजां मोनो आरो लोगोसे जायो जोङो खारै ओंख्रि जानानै दे खौ मोजां मोनो लोगोसेयैनो ओ जोङो बर' हारियाल' नङा दायो दा खारै ओंख्रिफोरखौ गोबां हारि फोरानो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय बेफोरखौ जोङो बेफोर ओंख्रिखो जोङो ट्राइबेल हारिफ्राल' जानायखौ सिगां नुनो मोनोमोन।
उम
ओ दायो गोबां सोलायनायखो जोङो नुनो मोनदों मानोना गोबां हारिफ्रानो बेफोरबायदि ओंख्रिखो जानो हमबाय। आरो गोबां हटेल रेस्टुरेन्ट बायदि फोरावहाय ओ मुं खा जालांनो हमबाय बेनि थाखायनो माने गोबां हा गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलायनाय खो जोङो नुनो मोन्दो। गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेबायदि ओ बर'फोरनि ओंख्रि बेनि सायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ
औ दे होमबा ना
औ दे होम उम